हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां उम मा खालामदों?
आङो ओरैनो जिरायनानै दं नोंथां बोथोराबो नै अखा हाहां नालाय जेरावबो थांजाया बेखायनो न'आवनो जिरायनानै दङ'
औ ओ थ' नोंथांआ फ्रि ना?
औ नोंथां आङो फ्रियैनो दङ'
औ अब्ला आं नोंथांजों जोंनि बर' हारिनि थिनानै जानाय बा दोनथुमनानै जानायनि सायाव एसे रायलायनो सानदोंमोन आरो
अ नोंगौ नोंथां हागोन
औ जे बर'फ्रा माबायदि बर'फोरनावहाय माने थिनानै जानाय मोनसे नेमखान्थि दङ' नङा होनब्ला? दा आं औ दा बिनि सायावनो इसे रायलायनो सानदों आरो। रायलायनो माने सावरायनो सानदों आरो ओम।
ओ अब्ला थिनानै जानाय होनोब्लाथ' जों बर' बेनि गेजेराव गोबां नुनो हायो मानो होनबा बेयो मोनसे ट्रेडिसना गोजाम बे जों मैया दाख्लै खालामनानै लानाय नङाना बर'फोरा माने मोनसे मोजां साना थौ आरि हारि होननानै बुंनानै लानांगोन मानो होनोबा बर' हारिया गासैबो खामानिखौ माने
ओम।
उन सिगां साननानै माव ओ सोरजिनानै लाबो दों जेराव थिनानै जानाय होनोब्लाथ' जों साननानै नायनो हायो ओ जेराव गोथां खौनो जों गोरान खालामनानै उननि समाव जानो थाखाय जों दोनो जेरै एगजामपोल हिसाबै थिनानै जानो होनोब्ला जों हमनानै ला न'आव मासे अमा सिथारबायलै अमायाथ' गोदा गिदि गिदिर जिब नालाय दा बेखौ खेबसेनो जाजोबनो हाया दा बेखौनो बर'फोरा मा खालामो। बर'फोरनावथ' आबाद मावनायाव बाहायनाय जेरै सान्द्रि सान्दांगा गिदिर गिदिर थाखायो। दा बिसोरो न'आवबो बुरजा जायो नालाय न'खरनि मानसिफोरा खेबसेनो जाबाय आरो बेखौनो उनाव जानो नानैा फैगोन सप्ता बै सबथा बा आरो सोरबा बाहेरायाव खामानि मावहैग्राफोरखौबो दा न'नि मानसिफोरखौ फैनो गोनाङाव हाखु दाखु मोनजाला बेखायनो नि मुङैनो माखासे फोराननानै दोनो आरो जेरै अमा बेदरखौ गोदाबाय रुदबबायना सोरबा हालदैबो होयो। हालदै हो रुदबबा माने थामफ्लाय थाम्लाया एसे खम जायो। दा खुब गोरों आरो बिसोरो बर' हारिया दा अमाखौ। सान्दुंवाव फोरानबाय आरो अराव फोरानबाय। बिदिब्ला माने अराव हांबाय बिदि खालामोबा बेदरा माने गाज्रि स्माइल फैया। माने गाज्रि मोनामा आरो जेरै बेदर गोरान बेबायदिनो मोजाङै मोदोमोन बेबायदिनो फोराननानै अमाखौबो फोराननानै जायो आरो गाहाय जों बांसिनै नायनो थाङोब्ला फोराननानै जानोबोनो मुवायानो जाहैबाय जोंहा ना
उम।
मा दैयाव मोननाय ना
ना
नाया मोनसे दैयाव थाग्रा जिब नालाय माबा माब्लाबा न'आव माने गुरहैनानै बा अखा सानानै गोबां ना मोनबोयो दा बेबायदि नाखौबो सबसेनो जानो हाया आरो ना थाब सेवो जेराव बिसोरो गुरै बुस्थु बेनिखायनो ओंखायनो सायनानै बर'फोरा मा खालामो। ओ फोरानबाय बेबायदिनो फोराननानै दोनो फोराननानै दोननानै मोनसे जेरै जों खोनाबाय थायो आरो जायोबो नाफाम दा नाफाम देनायखौ मोननो हायो आरो नाफामा मोनसे प्रसेसजों खालामजानाय माने गोबां
उम
ओ नियम दं नाफाम जानो थाखाय जेरै नाफाम बानायनोब्ला आं ससे फोरमायनो नों थांनो जोंनि ओनसोलाव माबायदि नाफाम बानायो नङा ओमबा
उम
नाफामखौ जोङो नाखौ दैमानिफ्राय लाबोबाय बा जि खुनु राहायै जों नाखौ हमबाय बुरजा मोनबाय बेनि उनाव जों नाखौ मोजां फोराननानै लाग्रोनाय जायो। आरो बेनिफ्राय जों सायनानै औ सायनानै फोराननानै लाग्रोयो। दा बेनि उनाव जों सिगांनि समखौ नायोब्ला एसे सिगांनिखौ ओ जोंहा उवाल थाखायो बयनिबो बर' फोरनि नखराव उवाल गाहेन दा बे खौ जोंनो नांथारगोन आरो नाखौ देग्लिनो थाखाय। दा बेयाव जोङो नाल' होआ। नाजो नाजों लोगोसे जोङो थास' गोसोम थास' गोसोमनि देन्था बेखौ जोङो देनानै होफानाय जायो आरो खायफाया थास' गोसोम मोनाब्ला न'निनो माखासे बारियाव मोननाय जेरै खुमब्रा फिथाइ। बेफोरखौ जोङो होफानाय जायो आरो‌।
अ अ
खुमब्रा फिथाइखौबो होयो।
ए
दा बिदिनो ज' नंगौ दा बेबायदिनो जयै उवालाव मोजाङै दोखो दोखो देनानै लायो नाखौ देनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव जों थास'खौ होनाय जायो।
उम
बा खुमब्राखौ होनाय जायो जिखुनु होनो हायो बेनिफ्राय मोजां दोखो दोखो देनांगौ जायो। दा बेनिफ्राय जोंहा बर'फोराथ' माखासे गोबां माने बेफोरबायदियाव आखा फाखा। बेनिखायनो बिसोरो औवा गोथांखौ माने हास हासनानै लाग्रोखायो बिसोरो मोजां हेगस' ब्लेगजों हास'नानै लायो बा सि खाजों समानै दानस'यो। गुदियाव मोनसे ओ गान्थि थानाय आरो सोनो थाखाय माने सिगांथिं मोखांखौ हास'नानै लायो आरो बेहाय खुनु गान्थि थाया। फ्रन्ट साइदाव आफाङावाल' थायो दा बिसोरो औवाखौबो हास'नानै लाबाय सुनानै लाबाय जोबोद मोजाङै। दा देग्लिखांनाय बै ना गोरान आरो थास' बेखौ जोङो औवा हासुं गोथाङाव सोनानै दोनो। दा सोबाय मोजां नारसो नारसो सोयो बेनि उनाव जोङो मा खालामो थालेर बिलाइ गोथां थालेर गोरा बिलाइ गोथांखौ जोङो थुम थुम बे औवानि गुदुं ना सो सोनायाव नारथेयो बेनिफ्राय मा खालामबावो जिस्रि मोजां जाय जिस्रिया माने बाहायै जाला आरो माने ओरैनो नांला आरो आरो बेखौ मोजां सुनानै जोङो औवायाव मोजां नारथेनानै होबावोबा जा दा बिनि बार गेसा ओंखारबोनो हाया बाहेरायाव आरो बिनि उनाव लास्ट पिस जोबनायाव खालामबावो बर' आइजोफोरा बे
उम
माथुनायखिनि जायगायाव माने हा थफ्ला जेराव बनखौ सावनानै हांगार जानानै माखासे गुन्दै मोननो हायो बे हाथफ्लाखौनो दैजों लगायनानै मोजां माने बे मोखांखिनिखौ लिरथेनाय जायो आरो बे लिरथेनायनि जाहोनानो जाबाय माने
उम
जायफोर जेनेबा जोंनियाव माखासे थाम्फै थामफला थायो बिसोरो माने जुदि हाबनो हायोब्ला जोंनि बैसोरबायदि ओ नानि मोदोमनायाव बिसोरो हाबनो खाबु लायो नालाय बेखायनो बिसोरो होथेनानै दोनो आरो बिसोरो दा बेखौ होयोब्लाथाय हाथफ्ला होबाथाय गैला बानो हाला दा बेनि थाखाय बिसोरो मा खासे एसे साया जायगाखौ जाय जायगाखौ नायनानै दोनो जे जायगायाव माने सानदुं बारा नांबाङा न' सिङाव आराम माने जायगा मोजां नायनानै
औ जेनेबा अबेबा खनायावहाय अबेबा खनायाव आव दोनो आरो जेनेबा बेखौ रावबो दांफ्लाङा आरो जुदि बेखौ खुलिनानै होयोब्ला गाज्रि जायो नामाथाय न'
नोंखौ माने सम जायिनि सिगां जुदि खुलियोबा माने गाज्रि जानायनि चान्स थायो
ओ बेखायनो माने आं नुदों आरो माने एकदम खना रावबो नुयि खनायावहाय दोननायखौ आं नुनो मोन्दों आरो जेनेबा नाफामखौहाय आरो अब्ला आं एसे बुंसै नामा नोंथां
नंगौ नंगौ थारैनो
औ जेरै थिनानै जानाय दा नोंथाङा बुंबाय अमा बेदरनि सोमोन्दै बुंबाय एसे आरो नानि बुंबाय दा जेनेबा जोङो सिगांथ' बेफोरबायदि थिनानै जानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिखौनो बुंग्रोनो नांगोन सिगां मानो होनबा बेफोरो गोदो गोदायनि बेखायनो सोलिबोबाय थानाय हिसाबै दा जोङो मिथियो जे बर' माहारिया गोबां मैहुर खालामोमोन होननानै दा बै मैहुर खालामनायाव गोबां गिदिर गिदिर जिब जुनार मोनबोयो जेरै जों मै खौनो हमना लाबाय मैसोखौनो हमना लाबाय दा बेफोर एफा गिदिर गिदिर जिब जुनारखौथ' नोङो खनसे खननै बा सानसेयावनो जाजोबनो हाया जिहे थु बिनिखायनो औ बिनिखायनो बिसोर मा खालामो जेनेबा हानायखिनिखौ जाबाय बिदिनो बाहागो रानलायनानै जि बासिबाय बै बासिनायखौ बिसोरो ओ सिगां जानो हागौ आरो आइदिया लागायबायदां दा बेफोरखौथ' जानो हालिया दा मा खालामगोन आरो सिगां जोंनाव फ्रिजनि सिस्टेम गैयामोन रावनिबो न'खराव फ्रिज थायामोन जायखौ जोङो फ्रिजाव सोनानै दोननानै जानो हायो दा बिनि थाखायनो बिसोरो बेखौ फोरानबाय जानो हागौ फोराननानै बिसोरो दोनथुमनायखौ दोनथुमनाय बा थिनानै जानाय बे जानो हागौ बै समनिफ्रायनो बिसोरो माने अ बेखौ बिदि जानो हायो हिसाबै बिसोरो दोन्थुमबोबाय जायनि जाहोनाव माने बिसोरो गोबाव सम समसिमहालागै बेखौ जानो हायो आरो बिसोर दोनथुम दोनथुम एसे एसे दा बिदिनो फैयै फैयै दा जोंनि गेजेराव बा दा समावहाय जोङो बे दोनथुमनायखौ जोङो नुबोदों जेरैबायदि आथिखालाव मा खालामो दा फोराननायाथ' फोराननाय दंखायोनो जे फोराननानै दोनथुमना जानाय बे दंखायो दा आथिखालाव जोङो मा बेदरफोरजों आसार खालामनायखौबो जों नुनो मोनसै माने गोबां खायसे खायसेया बेखौ फालांगि महरै बो बाहायदों जेरै ओ ना बेदर नाखौथ' मिथिया जेरै बेदरफोरनि आसार बा लकेल दाउआनो जाहोन बयलार बा ब्रयलार आरो अमा बेफोरखौ जोङो बेदर हारिनि माखासे माबाफोरखौ जोङो बांसिन आसार खालामनाय जों नुनो मोनदों जायखौ बिसोरो मा आसार ओ रुनानै रुनानै लाबाय रुनानै मोजाङै मस्ला मस्लि एवनानै लाबाय मोजां थाव होबाय बेफोरखौ ओ एवना दोननानै बिसोरो बयामावहाय ना बयामावहाय सोनानै दोन थुमो आरो औ जायखौ माने बिसोरो आथिखालाव खायसे खायसेया फालांगि हिसाबै फानदोंबो आरो बांसिन बर' नखरफ्रावहाय जोङो बेफोरबायदि खालाम दोननायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना बेदरनि बिथिङावल' नङा जोंनि फिथाइ सामथाइनि बिथिङावबो बेखौ जों नुनो मोनो जेरै आसार खालामो नङा होनब्ला जेरै ओ जेरै जों थाइजौ फिथाइ बा जलफाय फिथाइ बेफोरखौथ' जोङो मोनसे बैग्रि फिथाइ बेफोरखौथ' मोनसे सेसनावल' सेसनावल' मोनो नालाय दा बा सिजोनावल' मोनो नालाय मोनसे सिजोन बा बेयाव मोनो जिहेथु बिसोरो माने मा बैग्रिफोर खौबो फोराननानै दोननायखौ जों नुनो मोनो फोराननानै देयो खायसेया गुन्दै खालामनानै दोनो खायसेया गथा गथा फोराननानै दोनो आरो आसार खालामो जायखौ खायसे बैग्रि आसारखौ खायसेया गुर गुर होनानै गोदै खालामनानै बिसोर गुर खौ माने मा खालामो बैग्रिखौ फोरानना लानानै बैग्रिया जेब्ला मोजाङै रानगोन अब्ला गुरखौ माने दै होनानै अरावहाय होनानै जेब्ला गुरा गोदौगोन बेवहाय जोङो बैग्रिखौ होनानै बयामाव सोना दोननायखौ जों नुनो मोनो आरो जायखौ माने मा ओ बोसोर बोसोर नों बेखौ जानो हायो जेरै थाइजौनि आसार थाइजौखौबो जोङो फोराननानै बिदि बिदिनो हाननानै फोराननानै ओ बा खायसे रुदब नानै माने मस्ला मस्लि मोजाङै होनानै आसार खालामनानै लानायखौ जों नुनो मोनो दा बेफोर मोनसे दोन थुमनाय बा थिनानै दोननानै जानाय जों बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो औ औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय अब्ला दोन्थ'नोसै नामा
औ नोंथां दा नोंगौ बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे थिनानै जानाय बेनि बागै जों मिथिनो हाबाय नोंथां दे बिदि
दे दे ए औ